हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय ओ नोंथाङा ओ आंनो दसे सम होनो हागोन ना माने ओ औ औ नोंथांजों आङो दावबायनाय एबा बेरायनायनि सायावहाय सावरायनो सानदों मोन।
औ हागोन नोंथां।
औ ओ अब्ला दावबायनाय ओ जों बयबो सुबुं माहारियाबा जोङो बयबो सुबुंफोरा ओ दावबाय दावबायनाय होनब्लाथाय बयबो मोजां मोनो नङा होनबा? बा
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि जे ओनसोल ओ जों जोंनि ओनसोलनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगानि बा गुबुन गुबुन गुबुन ओनसोलनि सिनारिफोरखौ बा थासारिफोरखौ जोङो नायनो लुबैयो। नङा होमबा?
औ नंगौ।
खोनादों ना नोंथां औ दा जोङो बैफोरबायदि सिनारि बा ओ बै जायगानि ओनसोलनि थासारिखौ बा ओ नायनानै बा बै ओनसोलनि हारिमुखौ नुनानै जोङो गोबां ओ गियान बुथुमनो हायो लोगोसे सेनो जोङो ओ माखासे से नुफेरै मुवा बेसादफोरखौ नुयो नङा होमबा? ओ दा बे फोर मुवा बेसादफोर बा जायगानि सिनारि बेफोरखौ नुनानै जोङो गोसोआवहाय जों गोजोननाय लानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
सुबुंनि गोसोआथ' जेब्लायबो ओ उम एखे रोखोमै थाबाय थाया नङा होनबा? जोङो मालाबा दुखु जायो मालाबा सुखु जायो। जों बैफोरबायदि थासारियाव थायोब्ला जोङो बबेबा जायगायावहाय थांनानै बा बेरायनानै जोङो बेनिफ्राय जोङो गोजोननाय लानो माने हायो आरो। ओ दा जों बयबो ओ सुबुं फोरा बा सुबुं माहारिया ओ जों माने दावबायनायखौ मोनसे आखु बा जोंनि मोनसे सुबुंनि बाहागो होननानै जोङो बुंनो हागोन। खोनादोंना नोंथां? औ ओ दा ओ नोंथांनियावहाय आङो मोनसे सोंथि खालामनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा ओ औ नोंथाङाहाय दावबायनानैहाय ओरैनो ओ मा माबायदि ओ मोनोबा नोंथाङा ओ दावबायनायखौ नोंथांनि जे मोनसे ओ आंगो ओ जे मा होनो बिदिखौ आंगो बाहागो बेबायदि होननानै सानो नामा?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग बाथ्राखौनो बुंदों जों गासिबो बो माने दावबायनो नांगौ आरो जों गासिबो माने दावबायनायखौ जोङो माने गावनि आंगो सानना लानांगौ आरोना। मानोना ओ जोङो दावबायनाय दावबाय दावबायनो थांब्लाथाय जोङो गोबां माने सोलोंनो मोनो आरो। ओ जेरै गुबुन हारिफोरनि राव बिसोरनि थानाय बिसनि जानाय आरो बिसोर माबायदिहाय रायलायो आरो बिसोर माबायदिहाय उम फोरबोफोरखौ माबायदिहाय खुङो बेफोरखौ जोङो सोलोंनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरै जों दा। दावबायनायाथ' जों गोबां जायगायावनो दावबायनो हायो नाथाय जों जेरै दा बांसिनाथ' जोङो ओ बांसिन माने गुबुननिखौ बुंला आंना नाथाय आं बुंनोसै निजिनिखौनो आं दावबायनो थांब्लाथाय बांसिनानो आङो जेरै हाजो हाला बेफोर जायगाफोराव बांसिनानो दावबायनो मोजां नाङा आरो मानोना
औ औ उम। औ हेलौ। खोनादों ना नोंथां? ओ नोंथांनि ओ बुंनायखौहाय मोजाङै खोनाफैनो मोनाखै।
बेरायनो थांबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो।